हेलौ
हेल' औ औ नोंथां औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
दङ नै ओरैनो
ए
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर खबरमोन?
औ नाजों मैथाजों संनायखौ खबर लानो नागिरदोंमोन।
आसा ओमफ्राय नाजों मैथा बिराद टेस्टि नाजों मैथाजों ओंख्रिया नोंथां। मैथाया जाबाय गोखै नालाय ओमफ्रायो गोखै गो खै ओंख्रि खौथ' बयबो जानो मोजां मोनो नालाय
उ
ओमफ्राय ओ मैथायायाथ' अनेक रोखोमनि थायो मैथा बांगाल थायो मैथा गोखै थायो ओमफ्रायो मैथाया गोजाबो थायोना नोंथां ओमफ्राय मैथाखौथ' जों जेबो- जेबो जों मैगंजों जानो हायो जोङो बेदरजों जेरै जोङो ना ओमफायो बे बे दद बेदर ओमफ्रायो माबा ओ मा होनो
ओ बयलारजोंबो जों जाजायो जिखुनु जाया मानो जों गोथाव मोनो आरो मैथाखौ जानो।
मिथााजोंनाजों आरो ना।
होनानैबो जायो जानायालाय मैथाफोरखौलाय। नोंसिनिखैलाय माबायदि माबायदि जायो गैथाखौलाय?
जोंनिया?
औ
फैथाजों ना ख्रसजों जायो आं ना ख्रसजों एसे गोथावसिन मोनो
आस्सा गोथावनो मैथाजों नाजों गोथाव जाखायो जानायालाय। ना ख्ररसजोंबो जाजायो। यो आरो ओ ब्रयला सयलारफोरजोंबो जाजोयोना
बिराद गोथाव मोनो आं अमा बेदरजोंबो बिराद गोथाव जायो।
ब्रयलार जा अमा बेदर जा आरो न नाजों ना खोरायजोंथ' बिराद गोथाव जायो जानो
औ औ नंगौ नोंथां।
आस्सा आंथ' बिराद मथाम मोननो मैथाखौ जानो बिदस फुदुंनानै
ओमफ्राय दालाय माथो खालामबाय दं नोंहालाय?
दालाय ओरैनो नै बेरायलाबोनो दंथोथारो।
नोंथाङालाय माथो खालामना दं दालाय
ग एरिनो नों नोंसोरलाय बोरैबाददि जायो मेथाखौलाय मेथाखौ मा मा होनो
जोंनिथिं जोंनिथिं ना होनानै जायो जायो ओमफ्र नास्रायजोंबो जायो। ना सिंगिजोंबो जायो बेदरजोंबो जायो। खिन्थु ना खरसजों बिराद गोथाव मोन आरो आं जानो।
औ
आ
गोथावानो होनबा जानोलाय
बा गोथावआथ' गोथाव जानो
औ मैथा गोखै होनबा बयबो जानो गोथाव मोनो आरो मैथाखौ मानो थाखाय माबायाव गायो
उ
उम नोंथां
मा होनदों
मैथाखौ माबायदि फैयो मैथाखौ माबायदि संनानै जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
मैथाखौ मैथाखौ हाजों जाव ओ खदालजों जावग्लिनानै फोयो बेनिफ्राय फोनानैहायो खिलिसिगोन बिलाइ ओंखारसिगोन बिलाइ ओंखारबाथाय जासिगोन आरो गोथावनो ओमफ्राय मैथाजों नाजों जानो माबायदि गोथाव मोनो नोंलाय
आंथ' बिराद गोथाव मोनो खैसिब खैसिबनो ना गोरैजों साबसिन सिन मोनो जानोना गोरलैजों
औ
ना गोरलै नासराय गोरलै ना गोर ओमफ्रायायो मावा दोलो बिदिनो दोलो दोलो जानांगौ आरो मैथाखौ जानोबा माने हबासो गोथाव मोनो नालाय मैसााखौ जानो एखेन्थ' बाथाखौ मोजां एग्लिनानै जानांगौ आरो मानो होनोबा ओंख्रिया होमबासो मैथा बाथोन आरो आं मैथा बाथोन आं बिराद गोथां मोनो जानो
नंगौ नामा नोंथां
बेबायदि मोनो आरो मैथाजों मैथाजों जाबा माना मैथों जाबा गोथाव जायो आरो ओंखाम ओंख्रिबा थाव नाय मोनसै
खहाब्रेखायो आरो ना मै नोंथां
ए
दे होनबा बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा ना
ह दोनथ'नो राय्लायजाबावो नोंथां
मा होनदों
राय्लायजाबावो मैथानि सोमोन्दै
आरोबाव
उम मैथायआ माबायदि जानो मैथा मैथाखौ मैथाखौ थ' मोजां बुंनायो मैथाखौ जेरैहायो बेगरखौहायो ओ दैयाव मा हाब्रुआव हासार होनानै जेरै फोनानै होयो थिग बेबायदिनो मैथायआ उगनायो आरो उगनायनानै बियो बिफां जायो बिफां जाखांनायनि उनाव बिलाइ बिलाइथ' जायो नालाय ओमफफ्राय जोङो माने जानोसैबा म जौ बथाय्र माने बिजौ बिजौखौ खेबसे 'नांगौ आरो मैथखौ ओमफ्राय मैथआाथ' अनेक रोखोम थायो नालाय गोखै गोजा बांगालबो थायो नालाय मेथा बांगाल मैथा गोजा बे गोजायाथ'थ' गोथाव गोजाया थैनो थाखाय जायो आरो ना माने गोजाया थै जायो आरो बेखायनो जोङो गोजाखौ जायो आरो
फैथा गोजायाबो जानो मोजांानो मानो होनोमबा एसे बारा जायो मैगंखौ जाबा ओंखायनो मेथा गजिराखौ जायो
जानो गोथाव मोनो आरो नों
ह मेथाइ बेसाबबो जागोन ना जाया
आंबो जायो
मैथा गोजाखौ जागोनना जाया नोंथांलाय
जायो नोंथां
ए आंथ बिराद गोथाव मोनो जानो
आंबो गोथाव मोनो खिन्थु ब्रयलारजोंबो बिराद गोथाव मोनो आरो जानो
आं ब्रयलारजों म मानो होनबा मैथा गोजाखौ माने एसे द' जायो नालाय ओंखायनो माने एसे बोरैबा माने जानो मथाैथा आरो बोरोब अगार मोनो बेखायनो माने रानाय जाया आरो
आरो मैथा बांगारखौलाय नोंनो गोथाव मोनोना मोना नोंथाङा
मानो होनबा सान्दुं थांनि थाखाय मैथा बांगालखौ जायो आरो मैथा बांगाला जाहैबाय ओ सान्दुं गोसायावहायो सा गरम सान्दुं नाथ रोंनानै मैथा बांगालखौ माने रुनानै जाबो साबसिन जायो आरो माने सान्दुंनि दुंनाया मा माने खारो जाहैदों आरो ओंखायनो मैथा बांगाल सम सम रुनानै जानांगौ माने गोखै मैथा बांगाला गोखै गोखा बेबायदि थायो नालाय ओंखायनो माने जानांगौ आरो फैसा बांगालखौ
औ
मैथा बांगा मैथा बांगालजोंबो अनेक जाजायो मैथा बांगालाबबो बेलेग बेलेग मैगं थाइगंजोंबो जाजायो खोथा बांगाला माबानो होनोबा गोखै गोबाब खैसिब नालाय ओंखायनो मैथाइ बांगालखौबो जों जायो आरो
बेबायदि जायो आरो मैथा बांगालजों मैथा नांगाखौ माबायदि मोनो नोंथां जानायालाय
आं मैथा बांगालखौथ' बारा एसे्राब जानोथ' गोथाव मोना मैथा गोजाखौसो बांसिन गोथावसिन मोनो आरो
आंथ' बिराद मोजां मोनो जानो जानायालाय गोथाव मोनो आरो नोंसोर बांगालखौसे रुनानै जाबा मानो होनबा साबसिन जायो
उ मैथा बांगालखौ जाबालाय सान्दुंनि थाखाय जानांगौ आरो मोजां मैथा बांगालखौ मानो होनबा दुब्लियाव माइ गायनो थांबा माइ गायनानै थांनानै सान्दुं नांबा सान्दुं मैथा बांगानखौ जाबा सान्दुं खारोना
सान्दुं दानगार होननाय खोनादों आरो सान्दुं दानगारा माने मोजां जायोनो आरो माने जानांगौनो आरो सम सम बिथा बांगाल। मोथा बांगालबो अनेक मैगङाव होनानै जाजायो मैथा बांगाल माने गोथाव आरो जानोबो
उम उम
जाव माने ओमफ्राय बेबो बेलेग बेलेगजों जाजायो जानायालाय नोंथां नोंथाङासो माजों माजों होनानै जायो फोरमायनानै होदो एसे
जोहाबोथ' बिदिनो मैथाजों नाजोंथ' जायो नाजोंबो जायो बयलारजोंबो जायो अमा बेदरजोंबो जायो ना गोरानजोंबो जायो।
ए गोथावानो जानांगौसो जानायालाय। आदसा बेबायदिबा होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां बेनि टप पिका ओं ओं